गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ
औ नोंथां आंबो गोजोनथों बिदों नोंथांनो आंनि खुलुनायखौ जासिहरनाय नोंथाङा आंजों माबाफोर सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां आङो सिनेमानि सोमोन्दै आं नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों बिदिब्ला नोंथ-नोंथाङा खोनासंदो सिनेमाया मोनसे गोदान मुगानि सुबुंनो रंजानाय होग्रा मोनसे राहा नोंथां सुबुंनि जिउआ सुखु दुखुजों बुंफबनाय आरो गोसोखौ सुग्लायहोनो थाखाय नांगौ जायो रंजानाय बाजानायनि मोनसे राहा
गाहाम जायोब्ला जेरै सुबुं जिउआ थाजिम आरो गोजोन जायो बिब्दिनो सुखुनि सुबुंनि दुखु जारलाखौ ओ मोसानाय मेथाइ बायदि रोखोमनि फाव नायना एसे सुग्लायहोनो हागौ बेफोरखौ लाबोनो हायो सिनेमा आरो दानि मुगानि टेलिभिजन बायदिफ्रा सिनेमा दिहुननाया बारा गोबाव जायाखै नोंथां गोदो गोदाय सिनेमा गैयामोन सावगारिखौ नायनो थाखाय बायस्कप होननाय मोनसो ओ मोनसे दाजेमजों बायजोआव दिन्थिनाय जायोमोन बे गोदोनि समाव बे बाइसक' होननाया मुंदांखामोन आरो नोंथां उनाव गोनोखोआरिफोरनि नाजानायाव दानि बे सिनेमाया नुजायो। आमेरिकानि आलभा टमास एडिसन आ गिबियै दोरोोबथ सावगारि दिहुनदोंमोन जायखौ मसन पिक्सार होननानै मिथिनाय जायो। लासै लासै सिनेमाखौ दुलाराय मुलुगावनो गोबां रोखोमजों गोसारहोना सुबुंनि समाजाव आंगोथि लाबोदो नाजादोंमोन आथिखालनि सिनेमाखौ गोदान महर एबा गाबजों सुबुंफोरा नायनो खाबु मोनबाय आथिखालाव दंसै गाब गोनां टेलिभिजन मबाइल फन। बेबायदिनो लेपटप टेब्लेट बायदि बायदि आरो नोंथां। मख'जाथावदि जोंनि माखासे बर' समाज सिबिसुला आरो सानसुमैफोरनि नाजानायाव दासिमहालागै। मोननै फुरा सिनेमा आरो गोबां फोरमायथि सावगारि दिहुनबाय आलायारन फ्ल्मा बिनि गाहाम सावगारि दिन्थिनायनि थाखाय रजत, कमल, बान्था भारत सरकारनिफ्राय मोननो हादों। बे बान्थाखौ क'क्राझारनि बड'सा फिल्म प्रडाक्सना। दिहुनदोंमोन नोंथां। बिनि क'क्राझार फिल्म ससाइटि दिहुननाय जिउनि सिमां फिल्मा बर' समाजाव आंगोथि खालामनो हादोंमोन। बेफोरबादि फिल्म एबा सिनेमा दिहुनन्नानै। बर' गुबै बर' समाजनि समाज बिथाथि आरो जेंनाफोरखौ दिहुननानै बिनि सुस्रांनाय राहा लामाखौ। बेरखांनायजों लोगोसे बर' माहारिखौ सांग्रां खालामनो नाजानाय नुनो मोनदों नोंथां। फिल्म एबा सिनेमा दिहुननो गोबां रां नांगौ जायो नोंथां। रांजों लोगोसे मोनदांथि सुबुं गाहाम दैदेनगिरि केमेरा पार्सन सेदे सोदोब सोदोबनि जोनथोर ओ आरो। मेथाइफोरा गाहाम जानांगौ। अब्लासो बे सिनेमा एबा फिल्मा ओ मा जायो नोंथां। मोजाङै नायजाथाव गोरोबथाव जायो। मोनसे गाहाम। फ्लि सिनेमा जायखौ सावथुनबो होननानै मिथिनाय जायो। बिदि जानो गोनां जायोब्ला बिनि गुदि सल' फावथाय बाथ्रा आरो मेथाइजों लोगोसे बाहागो लाग्रा फाव दिनथिगिरिफ्रा आखा फाखा जानांगौ जायो। बिनि अनगायैबो मोनसे गाहाम सिनेमा। गोरलै दिहुनब्ला फिल्म स्टुडिअ'नि जोबोर गोनां जायो। जोंनि आसामाव बेफोर गैयैनि जाहोनाव कलिकाता आरो मुम्बाइफ्राव थांना गोबां रां खरसा खालामनो गोनां जायो। सरकारा सावथुन दिहुननायनि राहा खालामनो थाखाय बियो थावनिखौ इन्डास्ट्रि बानायना होदों सिनेमाया मोनसे फालांगि सिनेमाखौ फालांगिनि महरै दिहुननाय जायो। गाहाम सिनेमा दिहुननो गोबां रां ओ ओ मा होनो गाहाम सिनेमा दिहुननानै बै दिहुनगिरिफ्रा गोबां रांखाव रांखावरि आरजिनो हायो नोंथां। सिनेमानिफ्राय सरखारा गोबां खाजोनाबो बुथुम नो हायो नोंथां। आथिखालाव गामि सोहोर आरो गासै नोगोरावनो सिनेमा नि न' दंसै बियो बादायारि मुगा बेनिखायनो सिनेमा मुलुगावबो जों बादायनाय आखु नुनो मोनो। सिनेमाया आथिखालाव मुगायाव बयजोंबो आंगोथि गनाय जादों। बेबो फालांगिल' नङा सिनेमाया रंजानायनिबो बि-बिजों
नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
सिनेमाया रंजानायनि अनगायै गोबां गियान सोलो सुबुंनो दैथायो दुलाराय मुलुगनि आबाद शिल्प' फालांगि गोनोखो समाज धोरोम नुफैयै थावनिफोरखौ जों सिनेमानि ओ बे फैसालियाव दाबसे जायगायावनो जना नायनो हानाय जायो नोंथां। जायखौ जोङो बै जायगायाव थाङालासिनो जोङो नुनो हानाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय बिनि बादैबो जोङो मुलुग मुंदांखा सुबुंनि बिबुंथि आरो जिउखौरां गोबां सोलोंथाइ लानो हागौ नोंथां। ओ बे गुसुं समाव आङो नोंथांनो सिनेमानि सोमोनदै सुंद'यै फोरमायना होबाय नोंथां।
ह
दा नोंथांङाबो नोंथांनि रोंगौथिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां औ नोंथांनो नोंथांङा सिमा-सिनेमानि बागै बुंदों नालाय आं नोंथांनो ओ ससियेल मिडियानि बाहायनायनि सायाव फोरमायनो सानदों। ससियेल मिडिया बाहायनायनि गेजेरजों जोङो माबोरै ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैदों एबा मोजां गोहोम खोख्लैदों। बेनि बारै फोरमाय सानदों नोंथां। जेब्ला ससियेल मिडिया बाहायनाया फारसेथिं मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि होननाय बुंनाय नोंथां आं मोजांखौ नोंथांनो फोरमायनोसै। जोंना ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा सासेनि रोंगौ बिनि एबा थाखोमानाय गियान बेखौ जोंङो गोरलैयैनो मिथिनो हायो आरो सोलोंनानै लानो हायो। ससियेल मेडियानि गेजेरजों माखासे जोंङो ओ भिडिअफोर नायनानै बेफोरनि माखासे रोङै ओ जोंनि रोंङैफोरखौबो जोंङो सोलोंनानै लानो हायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गुबुना माबोरै ओ ओ संसार जानानै थादों बिसिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथियो। ससियेल मिडिया जोंखौ ओ माखासे सोलोंथाइनि बिथिंङावबो ओ बा एसे सोलोंथाइनि बिथिङावबो एसे जौगाहोयो माने सस ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे जों सोलोंथाइनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों ओ गोजान गोजान जायगाजों जों फोनांजाबलायनो हायो जेरै जोङो इण्डियाव थानाया आमेरिकायाव मा रोखोमै थायो बेनि बारै जोङो ओ रोखायै मिथिनो मोनो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंङो माखासे रादाबफोर बेखोबो मिथिनो मोनो। ओ जों मा बेफोर रादाब मिथिनांगौ जायोब्ला जों गिबियाव ससियेल मिडिआवसो नागिरग्रोगोन। बेबादिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मिथियो आरोना बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबाफोर जोंनो नांगौ जायोब्ला जों ससियेल मिडियाव गेलेयो। ससियेल मिडिया जोंखौ बबेबा मोनसे बुस्थुखौ ओ मोजां गाज्रि बिनि सायाव मोजाङै बिजिरना होनायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेराव जों ससियेल बेफोरखौ नायोब्ला जों ससेयेल मिडिया ओ मोजांबो होनजायो नोंथां। ओ जों सोलोंथाइनि बेलायावनो होन एबा सोलोंथाइनि बेलायाव ससियेल मिडियाआव गोबां नुनो मोनो आरो बेखौ जों सोलोंनानै लानो हायो। बेजों लोगोसे ससियेल मिडिया जोंनो मोनसे गोख्रै ओ खौरां होग्रा मोनसे मेडिया होननानै बुंनो हानांगोन जोङो। गिबियाव जोङो ससियेल मिडियाखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे गोनां खौरांफोर बियो जोंनि मे जोंनि मेगनाव नुनो मोनगोन नोंथां। बेनिखायनो ससियेल मिडिया नायोब्ला ओ फारसेथिं मोजां ससियेल मेडिया जोङो ससियेल मिडियाव जोंङो माखासे ओ जोंनि रोंगौथिफोरखौ ओ भिडिअ' खालामनानै हगारोब्ला जोङा बिजोंबो रांखो आरजिनो हायो। बिबो मोनसे ससियेल। ससियेल मेडिया बाहायो बाहायनायनि मोजां। ओमफाय जोंहा ससियेल मेडिया जों मोजाङै बाहायनो रोंबासो ससियेल मिडिया मोजाङै जायो। नाथाय आथिखालाव जों ससियेल मिडियाआव गोबां गाज्रि बाहायनाय नुनो मोनदों जायखौ जों ओ नायजाथावा एबा बे गनायजाथाविफोरबो होनो हायो। ससियेल मिडयानि गेजेराव जोंहा सासे सुबुङा ओ माबा मोनसे नंखाय बाथ्राबो फोसावनो हागौ। बिनि गेजेर जों जों माखासे दाङा बाजिबो जानो हागौ आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। ससियेल मिडियाव जोङो माखासे ओ नायजाथावै बुस्थु नायजाथावै नुथाइ बेफोरखौबो आगाद लाबायो बे मोनसे गाज्रि आरोना। जोङो बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो सासे सुबुङा सासे सुबुंनि माखासे लाइक जिउ बियो थुंगेनोबो हागौ आरो ना नोंथां माने बे सासे सुबुंनि जिउखौबो जोङो। जाना होनो हागौ मानोना ससियेल मिडियाआव सासे सुबुंनि गाज्रि आखुवा बोरैबा गोसारफ्लाङोबा जोङो बयबो सोरबा सासेनि गाज्रि आखुखौ नंखायै बानसावोबा जोंहा बे बानसावनायाबो नंगौ बायदि जानानै जोंहा सासे सुबुंनि जिउखौबो। जानो हागौ आरोना नोंथां। बे बादिनो ससियेल मेडिया गोबां गाज्रि गाज्रि जाथायफोरखौबो जों नुनो मोनो जायखौ जोङो। नायथावै एबा बानायथावै आखुवाबो जों ससियेल मिडियाआव जायो आरो ना? ससियेल मिडियायाव जोङो। ससियेल मिडियाायाव जोङो गोबां सुबुंखौ गुबुनफोरखौ। ओ नारसिनना गुबुन गुबुन नासयनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो आरोना बिसोरो जोंनि समाजाव गाज्रि गोहोम होयो आरोना नोंथां बेनिखायनो जों बुंनो हायो ससियेल मिडिया गाज्रिबो आरो मोजांबो। बेखौ जों मोजां बाहायनो रोंबा मोजां आरो गाज्रियाव बाहायोबा गाज्रि जायो आरोना नोंथां। बेफोरबो ससियेल मेडिया नि गोहोम ससियेल मिडिया ओरैबायदि मोनसे बिजोंगिरिजों बेयाव गफबनानै जोंहा सासे सुबुंआ